हेल' औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दायो दसे सम फ्रि मोन मा
औ दसे समावथ' फ्रिमोन।
अ दा नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आं माने मोनसे खोथा लाना फैदोंमोन आरो आरो जों बेखौ जेनेबा सावरायलायनो बा फोरमायलायनो होननानै आरो दा नोंथाङा जुदि हायो आंनि सिगाङाव खोन्थानो हागोन जुदि हायाबा जेबो नंला
आदसा आंथ' दसे समनि थाखाय फ्रि हागोन आङो दसे समखौ
औ आं दा माने मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरो टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा जों मोनैसै बिदिनो माने खोथा फोरमायलायनाय आरो जेरावहाय खोथानि जेनेबा मा होनोमोनलाय स्ट'रियेल जों जों जेरावहाय ओंथिगोन आरो जों बेयावहाय मा सोलोंथाइ मोनो जोंखौहाय खोन्थालायनो होननानै आरो नोंथां दा नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा बेखौहाय?
आतसा औ हागो नों
अबा जुदि नोंथाङा हायोबा आं दायो नोंथांनि सिगां अ फोरमायगोन
औ फोरमायजागोन दे
औ दा आं फोरमायनो सानबाय आरोना मोनसे बिदिनो फिसा खाहिनि आरो
औ
बिदिनो आरो जेनेबा मोनसे जेनेबा जायगायावनो आरो मोनसे समावहाय मा होनोमोनलाय बिदिनो मस्रोमफोरनि मोस्रोफोरनि जेनेबा बिदिनो मोनसे जुन दंमोन आरो ओमफ्राय खोनादोंना नोंथां?
औ खोना
औ बिदिनो मा होनोमोनलाय मोस्रोमफोरनि जुन दंमोन ओमफ्राय बेयावनो मासे ए मा होनोमोनलाय
बे मा होनोमोनलाय गुमाबो दंमोनआरो
हेल'
औ खोनादोंं।
हेलौ औ दा आं फोरमायनो सानदों आरो जयावहाय मोस्रोमफोरनि जुनबो दंमोन ओमफ्राय बेवहाय गुमाबो दंमोन आरो बे मोनसे जेनेबा जायगायावहाय बिदिनो गोलोम बोथोरनि सम आर ना नोंथां गोलोम बोथोरनि सम बेवहाय बे मोस्रोमफोरा गोबां खस्थ' खालामदों आरो जेनेबा गावसिनि जानाय आहार बिसोर जेनेबा बुथुमदों बा जादों मफ्राय बिसोरो न'फोरावहाय सोनानै ज जमा दोनहैदों आरोोना ज जेरै जोङो माइ गायोब्ला जोङो जोंनि माइ माइ आबाद मोननायफोरखौ जों दुलियावहाय जमा दोनो बिदिनो इसोर मोस्रोमफोराबो बिदिनो नागिरनानै गावोरनि न'निावहाय जमा दोन्मोन आरो गोलोम बोथोर सम नालाय नोंथां मानो होनबा जिब जुनारफोरा बांसिन गोजां बोथोरावहाय खामानि मावनो हाया हाया बिदिनो बिसोरो बेखौ साननानै बे मोस्रोमफोराहाय गावसोरनि न'आवहाय माने बिदिनो बुथुमनानै दोनहैयोमोन आरो बिदिनो गावसिनि जानाय आहारफोरखौहाय। बिदिनो बिसोरो सानसेखालि बिदिनो बुथुमबाय थानायावहाय जंगलाव हाय सानसेखालि मासे गुमाखौ लोगो मोनबाय बे मोस्रोमफोराहाय ओमफ्राय बे जुखुमयाहाय बिदिनो आजां गाजां दंलाबायो आरो बिदिनो मो सालाबायनानै मेथाइ खनलाबायनानै दं। ओमफ्राय मोस्रोमफोराहाय बे मा होनोमोनलाय गुमाखौ नुनानै बुंबाय आरो ओइ गुमा नों मासे गोदाव सोराव नों मानो बिदि दं ङ मानो बिदि गोदाव सोराव खालामगासिनो नोङो मानो खस्थ' खालामाखै इयुनाव नोंहा गोबां खैफोद फैगोन नों जुदि बिदि थायोब्ला होननानै बुंबाय आरो। ओमफ्राय बिदिखौ खोनानानै गुमाया बुंबाय आरो जेनेबा
ओम
ओइ जाम्बाफोर मावो होननानै मिनिबाय आरो आंहा आंनि जिउखौहाय इन्जय खालामदों बा रंजागासिनो एथ'बां खस्थ' खालामनानै जेबो लेब्बा गैया होननानै बुंबाय। ओमफ्राय बिदि खोनानानै मोस्रोमफोरा बुंबाय आरो दे बिदिब्लालाय जेब्ला फैगोन समावहाय नोङो मोनथिगोन होननानै बुंबाय आरो फैगोन समाव नों मोनथिगोन जेब्ला समा फैगोन होननानै।
औ
बिदिनो मोस्रोमफोरा गोबां खस्थ' खालामबाय ओमफाय गुमाया आजां गाजां थानानै मेथाइ खनलाबायनानै मोसालाबायनानै थाबाय आरो बिदिनो गोजां बोथो राहाय बारग'लांबाय आरोना नोंथां। औ बिदिनो गोजां बोथोरा हाबफैबाय। दा मा जाखो मोस्रोमफोराथ' गावसिनि जानाय आहारखौ इसोर बुथुमनानै दोनखादों गावसिनि न'आव दंजोबखायो बिसोर जानानै उदै फरथिख न'नि लांगोनायाव दं ओमफ्राय बेयावनो गुमाया ओंखारबो थाबाय थिननानै फैबाय आरो ओमफ्राय होनबाय ओइ मोस्रोमफोर आंनो अननानै एसे जानाय आहारखौ हरदो आंहा जानो थाखाय जेबो गैया। आं गोबां खस्थ' सहायगासिनोसिनो ब जोंखौ बिदि बुंबाय सिगां जोंनो बेहाय बुंनायावहाय गोलोम बोथोरखौ खस्थ' खालामनानै मिबाय ओहो जों हानाय नङा मोस्रोमफोरा गावसिनि समावहाय ओमफ्राय बुंनायावहाय थांफिननांलायबाय आरोना ना। औ बिदिनो साननैसो थानानै आदार मोनजायैनि थाखाय बे गुमाया थैलांबाय आरो ओमफ्राय मोस्रोमफ्रा गावसोरनि आहार दंखायो नालाय गोजां बोथोरखौ बारग'लांनो हा बाय।
उम
दा जों बेवहाय मा सोलोंथाइ मोनखो बेनो आरोना नोंथां जोङो राइट समाव हाय जोंनि इयुननि थाखाय मावाब्ला जोंहा दिखार दङ बा जोङो मा प्रब्लेम फैयो ओंखायनो जो ङो इयुननि थाखाय सान नांगौ आंनि फोरमायनाया बेनो दा नोंहाबो मोनसे आखैनि लानानै फैदों होननानै फोरमायदोंमोन आंनि सिगाङाव दा दा बेखौ आंनि सिगाङाव बुंथिना होदो आरोनोंथां।
आदसा आंनावबो मोनसे गोसोआवबो काहिनि दं दा बेफोरनि सिगाङ आङो मोनसे काहिनिखौ फोरमायनो सानदों। जेरै जोंना बिदिनोथ' दा जिब जुनारनि बा बे खायनोखौ खोनाबाय आमनसो खाहानि खोन्थानो सानो आरो बिथांनिसिम। आंनि बुंनायनि जे मोनसे समाव आरो ना?
औ।
मोनसे ओ माने ओ मोसौ माथाम दङ।
औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
माने बे समावहाय मोसौ माथाम दङ बेवहाय सासे माने मोनसे ओ सिङाव दं दैे।
औ।
बियावहाय दा दा मोसौफोरा बिदिनो जमा जमा मोनसे सम हमबा सानफ्रामबो बिसोरा मोनसे जायगायावनो एबा मोनसे खन्द'आवनो जोब गावसोरनो गांसोखौ जायो एबा गावसोर गाव मिलाय लानानै एसे थायो बे समावहाय माने जेबो माने बिसोरनाव सान्नाय गैयामोन बा बिसोर उननि उनियावाब सानै गैयामोन दे इदि माने जमा जमा थायोबा एबा जों जमा जमा मिलायनानै थायोबा मोसौफोरा बेजों माने मिलायनानै थायोबा एसे जमा जमा थांनानै मिलायनानै जायोबा जेबो माने प्रब्लेम फैयामोन आरो बिसिनाव।
औ
ओमफाय सानसेखालि मोसौ मासा मोसौ मोसौआ साथामजों माने एसे नांज्लायनाय जाबाय आरोना
ओमफ्राय बेवहाय नांजलायनाय जानानै दे होमबालाय साथामजोंबो मिलायनानै नांज्लायनानै इसोर रागा जोंलायनो माने मोनसे सासेया मसेयावहाय सासे सासेया बेलेगावहाय सासेया बेलेगावहाय माने गसोरजों गाव बे गांसो जालायबाय दं आरो।
औ।
बेयावहाय नोंथांआ बे सिंह माने सिंह बेरेग सिंहआथ' गावनि मान सि माने जि जुनारखौ माने मोनै एखनो जाग्रोयो। बेवहाय दाना एसे मोसौ माथोमखौ हारसिं हारसिं नुनायखाय एयो सान्स लाबाय आरो ना? बेसोर साथामखौहाय बेसोर माथामखौहाय सासे सफा साफा
औ
बायायाव हाय माने मोसौ मासे मासे एक्स्रा एक्स्रा जानायखाय दाना एसे सिंह आहाय बे मासेखौ जाग्रोबाय।
बेनिफ्राय नेक्स्ट दिनावहाय माने सानसे थानानै ओइ मोसौ मासेखौ जाबाय। ओमफ्राय बिनि सानसे हानानै मोसौ मासे जाबाय। ओमफ्राय इयाव माने मोसौआबोथ' साथामबो गैला जाजोब जाबाय। बेयावाजों मिथिनो मोन जे जोङो माने राहो जोंलायबाबो बा जों गावजों गाव नांलायबाबो जों एक सो जानां मानो होनबा जोंनि गुबुन गुबुन बा जों गुबुन मानसि बा जोङो गुबुन जुनारफोरा जोंनि थाखाय माने बेलेगखौ जानो थाखाय आख्रमन खालायो ओमफाय जों सान्स नायो
औ
बेयाव जों मिथिनो मोनो जे मालाबाबो जों एक्सारा जानो हाया नांगौबा मिलायना था आरो जेरै जिमुआ मासे मासे जालांदों इसोर जमा थायोबा इसोर मालाबाबो इदि जायामोन बा इसोर जमा थाबा मालाबाबो इसोर माने बिदि खैफोदाव गोलैयामोन। बिदिनो दा आंनि होननाया माने जों मालाबाबो सम लानानै जोङो गावजों गावनो नांलाय गावजोंगाव होमबा गुबुन गुबुन जालायनो माने जेराव जों जमा थायो एबा जों जेराव जों लोगो नांनानै थायो इयाव जों खुनु खस्थ' गैया मानो होनबा जोङो जमा थायोबा जोंना गुलियाबो बां जेराव जों जमा थायो अब्ला जोंनाबो माने गावजों गाव मिलायलायनायानो बांसिन बा जोङो बोलो एबा जों जमा थायोबा जों रावबो गुबुन मानसिया जोंखौ बिदि एक्स्रा एक्स्रा बा जोंखौ आख्रम खालामनाय आंनि बुंनायानो जे जों जमा थानांगौ बा जों मिलायनानै थानांगौ आरो
औ औ दा नोंथाङा आंनि सिगङाव जोबोर मोजां काहिनिखौ खोन्थानो हाबाय बेयाव गोबां थि दं दा आं बेजों मिथिनो मोनदों जे जे नोंथांनि फोरमायनाय बायदि जुदि जोङो गोख्रोङै थायो गोख्रोङै जमायै थायोब्ला जोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया आरो जु दि जोङो जेनेबा जों गावजों गाव जों अनज्लायनानै थायाब्ला जोंखौ गुबुनाहाय जोंखौहाय नारसिननो गोहो मोनो बेखौ मोनथिनो मोनदों आरो नोंथांनिफ्राय
औ औ
दा नोंथां दा नोंथांनिफ्रायथ' आं सोलोंथाइखौ मोनबाय नाथाय आंहा समाबो जानानै फैबायमोन दा नोंथाङासो मा होनो
औ दाथ' समाजा जाना फैनायखाय दाथ' जों दोना दोननो सै आनाब खामानि दं एसे एसेमावनो होनोमबाथ' बिथांनिसिम दोनथ'नाय जाबाय।
औ दे होनबा नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ दे होमालाय